औ नोंथां
सोरमोन नोंथां?
औ नोंथां खोनादों खोनादों।
गिबियावनो आङो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथां औ नोंथांनिसिमबो।
आं फन हरनायनि जाहोनानो जादों आं नोंथांजों एसे आबादनि सायाव‌ सा सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन नोंथाङा सावरायनो हागोन नोंथां सावरायनो हागोन।
औ बिदिब्ला आं एसे फोरमायग्रोनोसै। जों बर' माहारि होनोब्ला थ' गोदोनिफ्रायनो जोङो फैजेननायनिफ्रायनो जोङो आबाद मावनानै जाबोग्रा नङा होमबा नोंथां जोङो जेरै जों थ' जोंखौथ' जों मानसिफोरा मंगलियान हारि होननानै बुङो। जों जेब्ला गोदोहाय फैजेनदोंमोन जोंखौ ब्रह्मपुत्र दैमा सेर सेर रायजो खुंबोदों होननानै बुंदों नङा होमब्ला नोंथां अब्ला जोङो बेयाव बेवहाय जोङो जि आबाद मावना जायो बेफोरनि आबादनि फारसेनो आं सावरायनो सानदों आरो नोंथां आबाद होनोब्ला। थ' जों जोनो सानफ्रामबोनि गोनांथिनि मोनसे जानाय आदार बा मुवा बेसाद सादाव बाहायनाय जायो नङा होमब्ला नोंथां।
जेरैहाय जोङो गिबियावनो जोंहा नांगौसिन होनोब्ला जोङो माइ माइ आबादखौ जोङो साफ्रोमबो बर' खौनो बांसिनानो मावनायखौ जों नुनो मोनो। टाउन सोहोराव थानाय नोगोरफ्राव थानाय बेफोरो आलादा खोथा जों गोदोहाय सोलिबोबाय थानाय गामियाव जोंहा दाबो माइ आबादखौ बांसिनानो मावग्रोनायखौ नुनो मोनो दाथ' दैज्लां बोथोर नथां गिबियावनो जोङो माइ आबाद होनो होनोब्ला जोङो जोंनो माइज्लि नांगौ नङा होमबा नोंथां? माइज्लिखौ जोङोनो माइज्लिखौ जोङो बस्थायाव सोनानै फाथो बस्थायाव सोनानै। जोङो दैयाव हरसेबा हरनै सोमग्रोना लानाय जायो नोंथां बिनि उनाव। बेवहाय औ जोङो बेखौ बोखांनानै ट्रिपाल बा हाफोराव जोङो फेनलानानै बिनि सायावहाय जोङो थास' बिबार थास' बिलाइ खौ खोबना दोननानै जोङो बेखौ गाजा बेरहोग्रोनाय जायो नङा होमबा गिबियावनो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो नंगौ।
बिनि उनावहायो जोङो बेखौ माइज्लिखौ जोङो गिबियावनो हायो एवना लानायखौ
औ।
हाखौ फोमोननानै जोङो बारा गुरैबो नङा बारा गोराबो नङा बेयाव दैखौ जों एसे दोननानै जोङो गिबियावनो माइज्लिखौ जोङो फोनानै खोथिया महरैनो जोङो खोथिया दिहुनग्रोना लानाय जायो आरो ओ नोंथां बेनि उनावहाय जोङो बेखौ माइखौ गायनाय जायो गायनानै जोङो बिदिनो आजिखालि रासायनारि हासार बा ओ मुलि बेफोरखौ होनाय जायो नोंथां गोदोनि दिनावथ' जोङो ओ एवनाय समावनो ओ गोबोरखि हासार बा खानस्रि हासारखौ होबोनाय जायोमोन बिनि उनावहायो जोङो द' दान बाना स्नि दान मोनजासिम माइ मोनजासिम नेनानै जोङो माइखौ हानानै लाबोनानै हा
मारा होनाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव आबाद होनोब्ला माइ आव थ' जोंनि नङा जोंनि नांगौनि नङा होमब्ला नोंथां अ आबाद होनोब्लाथ' जोङो गासैखौबो बुङो जेरै जोङो मैगं थाइगं फोनाय बा मायाबा ओ बागान बानायनाय बेफोरखौनो जों आबाद होननानै बुङो नोंथां जेरैहाय जोङो मैगं मैगं थाइगंनि बेलायाव जोङो होनोब्ला ओ लाव, फान्थाव, जोगोनार, खुमब्रा, लाइ, लाफा बेफोरबायदिफोरखौ जोङो आबाद मावनानै जोङो जानायखौ नुनो मोनो। दा आबाद होनोब्ला नोंथाङा माखौ बुजियो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन नोंथां दा आबाद होनना बुङोब्लाथ' जों बिदिनो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो ना नोंथां गोबां दङ जेरै जेरै जोंहा माइ आबाद बेनि अनगायैबो जोंहा बायदिसिना जेरै जोंहा ओ गय गय दंफांनि आबाद मावनाय नुयो बायदिसिना दंफां-लाइफां जेरै थाइजौ बा बैग्रि आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां दा
औ नोंथां
हेल' नोंथां खोनादोंना दा नोंथां आबाद होनना बुङोब्ला जों बर'माहारिया औ-औ नोंथां आबाद होनना बुङोब्ला जों बर' माहारिया गोदोनिफ्रायनो जोंहा आबादजोंनो सोनारनानै जाग्रा मोनसे हारि ना नोंथां दा खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां हेल' हेलौ हेल' हेल' हेल' नोंथां हेलौ